औ हेल' नों थां।
औ औ औ। खोनादों नोंथां।
औ
दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
अ नोंथाङा आंथ' दा ओरैनो जिरायनानै दं आरो नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो?
आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ आरो बाहेरायावनो दा नोंथाङा जाखा मा ओंख्रि जाखो दिनै
अ जोंनिया दिनै दालिमोन ओमफ्रायो आलु ओमफ्राय भेन्दिसोमोन नोंथां
औ औ
नोंथाङालाय जेनेबा नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो नो
दा जोंनिया आलु आलुजों नाजोंमोन आरो ओंख्रिया ओमफ्राय सबाय बिमा एवनायमोन आरो
औ औ
नोंथांनाव आङो नार्सिंनि आयदायाव एसे सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन आरो
औ औ नोंथां औ
एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै नार्सिं माने मा
औ औ औ
जेनेबा जोंहा नार्सिं माने जोंहा नार्स माने डक्टरजों जाय थाफायो बेनो जोंहा नार्स जाबाय नालाय डाक्टारजों था फाग्राया बेमारि फोरखौ नायग्राया ओमफायो इनि उनाव जोंहा जेनेबा नार्स जानो थाखाय जोंहा नार्सिं फरायनांगौ नंङा होमबा नों
औ
आरो जोंङो बुंनो थांङोबा नार्सिंआबो माने मोनथाम बाहागो दं आरोना
औ
जेनेबा जोंहा बि ए सि नार्स सिं आरो जि एन एम आरो ए एन एम जोंहा नार्स जानोबा बे मोनथाम लाइनाव फरायनो हायो आरो ना नोंथां
औ औ
बि ए सि नार्सिं होनो थांङोबा जोंहा बि ए सि नार्सिंआ सारि बोसोरनि जायो आर ना आरो इनि उनाव जोंहा जिएन एम खौ बुंनो थांङोबा जोंहा जिएन एमआ तिनि बोसोरनि जायो आरो आरो एन 'एम खौ बुंनो थांबाथ' जोंहा खायफा खायफा कलेजाव जोंहा अवान पयेन्ट फाइभ आरो खायफायाव दुइ बोसोरनि जायो आरो नोंथां।
औ औ
आरो दा जोंङो बे नार्सिंखौ फरायनो थाखाय जोंहा माने एगजाम मोनसे दि होनांगौ जायो आरोना
औ औ
जोंङो माने आवगोलनि माने आवगोलनि जुगावथ' जोंङो जेनेबा नार्सिं फरायनो थाखाय बा जोंङो प्राइभेटाव माने एगजाम होआलासिनो जोंङो लानो हायोमोन आरोना नोंथां खिन्थु आजि खालि जोंहा माने प्राइभेट बा गभारमेन्टआव फरायनो थाखाय जोंहा माने एगजामखौ जोंङो होथारनांगौ जाबाय आरो ना दानि जुगाव औ बिनि ओमफ्राय जोंङो जुदि एगजामाव जोंङो माने गोबां माने मार्क मोननानै जोंङो गभरमेन्टआव फरायनो हागोन आरो जोंनियाव जेनेबा खम मार्क मोनबाथाय जोंङो प्राइभेटाव लानो हासिगोन आरो बिदि ओमफायो जेने होमबा जोंहा दा प्राइभेटाव लानो थाखाय जोंहा बे मार्क सिखौ माने जों दा मा एकजामाव माने एक्जाम होदोंमोनना जोंङो सि डाबल इ होननाय बे माने एगजामाव होनाय बे जोंनो मार्कखौ माने प्राइभेटाव लानो थाखायनो बिराद गोनांथारगौ आरो नांथारगौ आरोना जेनेबा
औ
ओमफ्राय दा आंङो नोंथांनो फोरमायनोसै जेनेबा जोंङो ओरै ओ जेनेबा जोंङो बि ए सि नार्सिंआव जोंङो जेनेबा सारि बोसोराव मा मा लेखा फरायनांगौबा माबायदि जेनेबा मोनबेसे जेनेबा सेमेस्टार दं आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै
औ औ
जेनेबा जोंहा बि एस सि नार्सिं होननो थाङोबा जोंहा सारि बोसोर नालाय जोंहा बेयाव जोंहा फार्स्ट इयार सेकेणड इयार थार्द इयार फर्थ इयाराव जोंहा बेलेग-बेलेग ओ बा जोंहा बेलेक-बेलेग जोंहा साबजेक्ट फरायनांगौ मिथिगोना नोंथां? औ जेनेबा जोंहा दा आवगोलथ' जोंहा बिदि नरमेल दिडिग्रिफोराबो ओ फार्स्ट इयार सेकेणड इयार माने थार्द इयार फर्थ इार इदि नंगौमोन नंगौमोन आरो दा जोंहा माने सोलायबाय आरो जेनेबा दा जोंहा फार्स इयार सेकेणड इयार इदि माने नर्मेल डग्रि बायनो जोंहा नार्सिं आबो माने फार्स्ट इयार सेके्ड इयार थार्द इयार बिदि माने औ माबा फार्स्ट सेम सेकेन्दड सेम थार्द सेम बिदि जाबाय आरो नों
औ औ
जोंहा माने फार्स्ट इयाराव बा फार्स्ट सेम सेकेणड सेमाव जोंहा लेखा फराय नांगौआनो जाहैबाय जोंहा एनाट'मि आरो फिजिअलज खौ फरायनांगौ आरो ना नोंथां।
औ औ
फिजिअल'जि होनो थाङोबा जोंहा मान ने जोंनि बडि पार्टसफोरखौ जों फरायनांगौ बा जोंनि ओरै ओ जोंनि देहानि माने जेसेबां जोंहा ओरै ओ हा ओजजझ हाराफोर दं बा जोंहा जोंहा बडियाव जोंहा मा मा जेनेबा बेमार जानो हागौ बेफोरखौ जोङो फरायनो हायो आरो
औ
सायाव जोङो सेकेणड इयारफोरावबो ओरै जोंहा दिडिउटिबो माने जों हस्पिटेलाव जों बेमारिफोरखौ नायनो थांनांगौ जोंहा बिदिबो जायो आरो। बा जोङो ओरै जेनेबा बेमारा मा मा थायो जेनेबा जोंहा मोदोमाव बा जोंनि सोलेराव मा मा बेमार जानो हागौ आरो बे जोंहा बेमारा मानि थाखाय जानो हागौ बिदिबो थायो आरो नोंथां जेनेबा दा ओ नोंथाङाथ' मिथिगौ जाहैबाय जोंहा किडनि किदनि माने नोंथाङा मिथिगौ खोमा आरोना औ होमबा जोंहा किदनियाव थ' जोंहा अन्थाइ जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ जायो
बेनि थाखायनो माने जोंहा बे अन्थाइ माने अन्थाइ बे जोंहा किडनि अन्थाइ आ मानो थाखाय जायो बा जोङो बे किडनि अन थाइखौ मा माबोरै जायो बा जोङो मा होनो जेनेबा बिदि आरो जोंङो माबोरै बिखौ अन्थाइखौ बा अन्थाइ फिसा बा गिदिर थाया होनोमबा
औ औ
जोंङो जुदि जोंङो फिसायावनो जों जुदि मिथियोबा जोङो बांसिन दै लोंनानै बेखौ जों फाहामनो हायो नङा होमबा नोंथां बा अखल टेब्लेद फोर जानानै जों फाहामनो हायो नंङा होमबा नोंथां खिन्थु दा जोंहा औ दा जोंहा अन्थाइआनो गोदोर जाबायबा जोंङो दा गोरलै गोरलैयावनो जों बा एसे खम माने अन्थाइआ फिसायावनो जों मिथिनानै मोनासै दा जोंहा अन्थाइया गोदोर जायोबा जोंहा दा अपारेशन खालामनांगोन बिदि जाबाय आरो नंङा होमबा नोंथां औ औ बनि उनाव आरो जोंहा ओरै जेनेबा नार्स होनो औ नार्स होनो थांङोबालाय जोंहा नार्सआ माने मोनसेल' नार्स नङा जोंहा माने बेलेग बेलेग बा बेलेग बेलेग बेमारिफोरनि नार्स थायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
दा जोंहा ओरै होननो थांङोबालाय जोंहा गथ' गथ'फोरनि नार जाहैबाय आरो बिनि सायाव जोंहा ओरै गथ' गथ' मोननो जानायबा जोंहा देलिभारि टाइमावबो जोंहा नार्स नांगौ जायो ना नङा होमबा नोंथां आरो बेलेगाव सानो थांबा जोंहा बोराय बुरिनि थाखाय बेलेग जोंहा नार्स दङ दा ओरै जोंहा बेमारफोराबो बेलेग बेलेगनि बेमार नंङा होमबा जोंहा आइथिं सानाय बा आखाइ सानाय बा खर' सानाय बा जोंहा बिखानिनो बेमार बा जोंहा लिभारनिनो बेमार किडनि बेमार जोंहा बेफोरनि थाखायबो माने आलादा आलादा जोंहा नार्स माने बिदि थायो आर ना
औ
आरो बिनि सायाव नायनो थाङोबा जोंहा ओरै एक्सिडेन्टफोर जाबा बा जोंहा अपारेशनफोर जानो नांगौबा जोंहा डक्टरजोंथ' डक्टराथ' हारसिं अपारेसन खालामनो हाया नङा होमबा नोंथां जोंहा नार्सखौ नांगौ जाथारो नालाय जोंहा अपारेसन थियाेटाराव माने जोंहा नार्स थाफायो बे नार्सखौनो जोंहा माने जिथिया अपारेशन जायो होमबाना बे नार्सआ जोंनो ओरै जेनेबा ब्लेडफोरखौ बा जोंनो मा मा जेनेबा अपारेशन खालामनो थाखाय मा मा बुस्थु नांगौ बा जोंनो मा मा इकुइपमेन्टस फोरफोरखौ नांगौ बेखौ माने जोंहा नार्सआसोबा एबा नार्सजों थाफानाय सासे इदि एन एमबा जि एन एम फरायनाय जोंनो डक्टरनो माने जोंनो हरो आरो ना
औ औ
स' आरो जोंहा ओरै जि एन एम खौ होननो थाङोबा जोंहा जि एन एमा माने तिनि बोसोरनि आरो बेयाव जोंहा माने औ औ
दा बे जेनेबा दा नोंथाङाथ' ए एन एम जि एन एम बेखौ खोन्थाबाय दा नों बे ए एन एम खौ ला लानो थाखाय नोंथां मा फरायनांगोन जेनेबा खायसेथ' जेनेबा साइन्सनि थायो थायसे आदसिनि थायोना नोंथां दा जेनेबा जि एन एम खौ मा लाबा जेनेबा फरायनो मोनो आरो ए एन एम खौ मा लाबा फरायनो मोनो दा नोंथाङा एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा
औ औ नोंथां बिदिबा आं नोंथांनो खिथानोसै होमबा जोङो ए एन एम खौ फरायनो थाखायबा जोङो ओरै आर्टस बा लाबाबो जायो आरोना थां आरो माने जोंहा दा दि एन एम खौ फरायबा आवगोल जेनेबा जोंहा आर्टस लाबाबो जायोमोन आरो खिनथु दा दाख्लै माने टु थावजेन टुइन्टि एबार जिएन एम फरायनोबाबो साइन्स साइन्स लानांगौ आरो माने सोलायाखैबो जानो हागौ माने खोनानायनाय बायदिबा सोलायदों आरो आवगलखौ जेनेबा जि एनएम फरायनोबा नोंथाङा जेनेबा ओरै आर्टस बा साइन्स हक माने नोंथाङा मोननैखौ फरायबाबो जायोमोन आरो आर्स जेनेबा आर्स लाब्लााबो नोंथाङा जि एम फरायनो हागोन बा साइन्स लाबाबो नोंथाङा जेनेम फरायनो हागोन बिदिमोन आरो खिन्थु नोंथाङा एन एम फरायनोबाोंथाङ आर्टस लाबाबो जागोन खिन्थु दा जोंहा जि एम आ सोलायदों होननानै खोनादों आरोना नोंथां माने आर्टस बा साइन्स माने आ गाहाय मिथिदों दा आं खोनायनाय बदिबा दा साइन्स लाथारनांगौ बिदि होनाय खोनादोंमोन आरोना नोंथां
औ औ
आरो बि एस सि नार्सिं खौथ' नोंथांआ मिथिखायो खा जोंहाथ' आर्टस लाबा जाया नालाय साइन्स लानांगोन नालाय औ आरो आं नोंथांनो माने मोनसे एसे खोथासो खोथाबावनो सानदों माने जेनेबा जोंहा थानाव ओरै सोंथिबो सानो हागौ ना जेनेबा जोंहा बि एस सि फरायखांनानै जोंहा जेनेबा जि एन एम फरायखांनानै जों मा मा फरायना मा जेनेबा मा मा लाइन फरायबावनो हायो बा जोङो ओरै फरायखांनानै जों मा मा खालामनो हायो बिदिबो नोंथांनाव एसे सोंथि दं दंबाय बायो नामा नों थां
औ दङ नोंथां एसे खोन्थादो नामा नोंनो मा जेनेबा मा खालाम गोन मा
औ औ औ बिदिब्ला आङो नों थांनो एसे फोरमायनानै होनोसै औ जेनेबा जोङो बि एस सि फरायखांनायनि उनाव जोङो कमप्लिट खालामनायनि उनाव नोंथाङा जेनेबा ओरै हस्पिटेलाव नोंथाङा जबबो मावनो हागोन बा साकरिबो मावनो हागोन आरो ना नोंथां जेनेबा नोंथाङा ओरै प्राइभेट बा जेनेबा प्राइभेट ओरै प्राइभेटाव खालामदो गभर्नमेन्टआव बोरै नोंथा गभर्मेन्ट हस्पिालाव खालामनो हासिगोन आरो बिनि सायाव नोंथाङा जुदि ओरै हस्पिटालाव खामानि मावनो गोसो गैयाबा नोंथाङा आरो बि एस सि खौ पास खालामनानै नोंथाङा ओरै एम ए सि नार्सिं होनायबो खालामनो हायो आरोना नोंथाङा एम ए सि नार्सिं माने जोंहा जायाव जोंहा बि एस सि नार्सिं स्टुडेन्टफोरखौ बा जि एन एमफोरखौ नोंथाङा फोरोंनो हागोन आरो ना मास सिटार जानो हागोन आरो ना ओरै बे कलेज नि माने नार्सिं कलेजनि नोंथाङा मास्टार जानो हागोन आरो लोगोसे ओ जोङो जि एन एम खौ फरायखांनायनि उनाव आरोना नोंथां ओ जि एन एम खौ फरायखांबाय नोंथाङा जेनेबा जोंहाथ' दा जि एन एमा ओरैनो दिप्ल'मासो नालाय थिनि बोसोरनि नोंथाङा माने ओ ओरै आरो पस बि फोथायनाय बुस्थु माने मोनसे कल दं जोंहा आरो ना नों थां बे पस बेसिक होननाय नोंथाङा दुइ बोसोर आजिखालि तिनि बोसोर जाबाय आरो बेबो बेखौ नोंथाङा फरायनां बे पस्ट बेसिखौ नोंथाङा फरायखांनायनि उनावसो नोंथाङा एन एस सि माने लानो हागोन आरो नोंथा।
औ
आरो जेनेबा आंहा ए एन एमबाथाय नोंथाङा जेनेबा ए एन एम आथ' जोंहा ओरैनो मोन टु इयार्सनिल'सो नालाय होनबा ओ नोंथाङा जेनेबा ए नेम खौ जुदि माने ए नेम निफ्राय जोंहा ओरै बेलेग लाइनाव दायो थांनो हाया आ रोना माने दा आं होननाय बायदिबा जेनेबा जि एनेमबा नोंथाङा पस्ट बेसिक बिदि लानो हायो खिन्थु नोंथाङा ए नेमबा माने बिदि एन एम निफ्राय जे एन एम बा जे एन एम बिदि फैनो हाया आरो ना। नोंथाङा जेनेबा एन एम फरायखांनानै जुदि बेलेग कर्स लानो गोसोबा नोंथाङा बेखौ एन एमखौ फोजोबखांनानैसो डाइरेट माने बेलेग दिभाइब आरो फास्ट डिभाइभ नोंथा स्टार्ट खालाम नांगोन आरोना। औ बिदि बिसि-बिसिमानोमोन आरो नोंथां आं माने मिथिनायसिम माने नार्सिंनि बागै मिथिनाया।
औ औ दा नोंथां ओ दा नै समाबो जाबाय रायलायै रायलायै दाथ' जा- नार्सिंनि बागै दा नोंथांनाव गोबां बाथ्राखौ ओ आं मिथियामोन नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। जेनेबा आंबो सोरनोबा ओ आंनि ओ जेनेबा आंनि सिनायनाय बिनानावफोरनो जेनेबा नोंनि नोंथांनि खोन्थानाय बायदि आं खोन्थानो हासिगोन। सोरबा सोङोबा दा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ औ नोंगौ गोजोन्थों नोंथां औ औ औ।